हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ दासो खोनादों नोंथां।
औ।
हेलौ। खोनादोंना आं रालायनायखौ नोंथां?
औ-औ। खोनादों।
खौ माने एसे लेट-लेट खोनादों आरोना।
अ ओं ओं ओइ नेटनि प्रब्लेम जादोंदां एसे र' जायगा सोलायनां दे बुं नोंथां। औ औ औ
औ नोंथाङा मा खालायगासिनो?
नै नोंथां जिरायना
अ मोनानि जामुं जाखांबाय?
नै नोंथां जानानै दायो जिरायनानै दं एसे।
अ औ औ ओमफाय नोंथां खौरांफोरा बोरै?
खौराङा बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो नोंथां।
अ अ औ दा होमबा नोंथां ओरैनो दंङब्ला।
औ
औ औ दा होमबा जों
नोंथांनिखौ माने एसे बांद्राय मोजां खोनायाखै एसे ब्रें ब्रें ब्रां ब्रां खोनादों। मो मो खोनायाखै एबार बुंलाय नोंथां। औ औ एबार मोजां खोनाबाय औ औ खोनाबाय नोंथां।
दा औ दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला मोनै मोनसे ओ टपिकनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला नों थां जों टपिकआव फैनोसै।
औ औ नोंथां
औ होमबा जोंहा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय ओ सु बुं जिउ दानायाव जोंहा आबादा जोबोर गोनांथार। जाय आबादखौ जों सुबुंफोरा मावनानै आबादनि फ्राय मोननाय माखासे फिथाइफोरखौ फाननानै ओ थाइसे थाइनै रां आरजिनानै बेजोंनो न'खर न'खर ओ संसार दायो बा गावनि जिउ राहा लामा ओ दायो होननानै जोङो मिथियोबा नुबोगासिनो दङ। दा नोंथां बे बिनि बिथिङावनो
औ
गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा फंनैसो फारागथिखौ फोरमायना होनो हागोना? थां
औ औ हागोन नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला नोंथां गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि सायाव फंनैसो फोरमायना होदो।
औ दा जोंहा आबाद मावनाय बुङोब्ला एबा आबाद बुङोब्ला जोंहा नोंथाङाबो मिथिखायो। दा जोंहा जोंनि जिउ खुंनाय एबा जोंनि न'खर सालायनाय जोंहा बेफोराव बे आबादा जोंखौ जोबोद गोदोनिफाय आरो दासिम जोंहा जोबोद मदद खालामगासिनो जोंनि ओनसोलावनो। दा जोंहा आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोंहा आबादा बाय दि रोखोमनि दं जेरै जोंहा माइनि आबाद। जेरै बेस सरनि आबाद। आरो बेनि अनगा जोंहा ओरै गमनि आबाद बायदि बायदि रोखोमनि आबाद दं आरो जोङो जोंनि सुबुं अजिमा बांनायलाय जोंहा बिनि थाखाय जोंनि उदैनि थाखाय एबा गाव गावनि न'खर गाव गावनि जिउ बेफोरनि थाखाय जोंहा माइनि आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो।
औ नोंथां।
जोंहा बे माइ आबादखौ जोंहा दैज्लां समाव जेरै जोंहा हालौना खोथिया फोयो आरो बिनि उनाव जोंहा हालौबावो माइ गायनो थाखाय आरो बे माइखौ गायो गायनानै जोंहा बेयाव बायदि बायदि रोखोमनि मुलिफोर बाहायनाय जायो। जेरै जोंहा रासायनारि मुलिफोर बाहायनाय जायो। एम्फौ थैग्रा एबा बिलाइ जाग्रा एम्फौफोरखौ जोंहा खारहोग्रा आरो बिबार बानाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा मुलि बाहायनाय जायो आरो बे माइखौ जोंहा फोथांना फेदेरनानै जोंहा मोनोब्ला हानानै जोंहा टेक्टर एबा बायदि बायदि रोखोमनि मेसिनफोर आरो बेनि अनगा जोंहा मोसौफोरजों मारा होनाय जायो। बेफोरबायदि खालाम नायनि उनाव जोंहा बे माइखौ माइरंआव सोलायहोनो थाखाय जोंहा उवाल एबा बिब्दिनो बायदि बायदि रोखोमनि मेसिनफोराव जोंहा सौनानै बे माइखौ जोंहा माइरं दिहुननानै बेखौनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा थांनानै दं आरो गोदो गोदायबो जोंहा बेफोरबायदि रोखोमनिनो आबाद मावोमोन। जोंहा गोदोनि आरो दानिखौ नायोब्ला जोंहा दायो गोदोनि सिन सुबिदा मोनबाय जेरै जोंहा हालौनो थाखाय टे फोर दं। जोंहा मारा होनो थाखाय गारि दं गारि मथर मेसिन बायदि बायदि रोखोमनि आरो माइ हानो बो थाखायबो जोंहा गोगोम बायदि बायदि रोखोमनि मिस इनफोर दं आरो गोदोनिखौ नाहरोब्ला एबा मिथियोमोन जोङो जेरै जोंहा गोदोहाय जोबोर जोंहा बेफोरबायदि सुबिदाया खममोन जोंहा मोसौनि अनगा गुबुनफोर मेचिनफोर गैयामोन जोंहा मोसौजोंनो हालौवनानै आबादफोर मावो दा जोंहा बेफोरनि अनगायै जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि आबाद दं जोंहा गम-गमनि आबाद दं जोंहा गम खौबो आबाद मावनो हायो एबा बेसरफोरखौबो आबाद मावो जोंहा बे बेसरखौ आबाद मावनानैनो जोङो गाव गावनि जिउखौ खुंबोनो हायो सोलिबोनो हायो। जोंहा बे बेसरजों बाय दि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि थावफोर बानायनाय जायो बेनि अनगा जोंहा मुलिफोरबो बानायो जेरै जोंहा जानो थाखाय थाव गोथां बानायो फुननो थाखाय थाव गोथां बानायो आरो बे बेसरखौनो जोंहाब बायदि बायदि रोखोमनि बेरामफोरनि थाखाय जोंहा मुलिबो बानायनाय जायो।
औ औ औ।
जोंहा दा आं नोंथांनि सिगाङाव बिसिमखौ आंनि बुजिनाय एबा मिथिनाय एबा नुनायखौ आं नोंथांनि सिगां बुंबाय दा नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ माबायदि मोनदों एबा फोरमायनायखौ।
दा नोंथाङा ओ गावनि जाखिनि मिथिनाय दङ बेखौ आंनिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो ओ गोजोननाय जासिहैनाय थाबाय।
औ‌ नोंथां।
औ
नोंथाङा - नोंथांनि नुनाय एब बा मिथिनायाव बे आबादनि सोमोन्दै नों थाबा आंनो फंनैसो एबा सुंद'यै रावजों फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथां
औ हागोन नोंथाङ हागोन
अ अब्ला अब्ला दे फोरमायना होनोसै नोंथां
औ औ औ जागोन नोंथां जागोन
औ
दा दानि बावैसो नोंथाङानो बुंलांखानाय बायदि जोंहा गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि बिथिङाव जोंहा गोबां फारागथिखौ नुनो मोनदों दा जोंहा बुंनोद थाङोब्ला दानि जुगाव जिबायदि सुबु ओ सुजुग सुबुबिदा जुग सुबिदाफोर मोनो आबाद मावनायनि बिथिङाव बैफोरबायदि सुबिद जोङो गोदोनि समाव मोनो थाङामोन जायनि जाउनाव गोदोनि आबाद आबादारिफोरा बा हाबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा गोबां दुखु दाहा बा जेंना जेंसिजों मोगा मोगिबा भुगिनांनो गोनां जायोमोन आरो दा बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला सुबुं माहारिनो ओ थांनानै थानो थाखाय जोंहाथ' जामुं नांगौ बे जामुंखौ जोङो दैलांबो बोथो बोथोराव माइ आबाद बा माइ खेथि मावनानै जोङो मोनो दा बेखौनो जोङो मइेनलि बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावबो जों माय आबाद मावनानैनो माइखौनो जोङो ओ माइनिफ्रायनो जोङो जामुंखौ मोननो बा जानानै जोंङो थांनानै थाबोदों बिनि गेजेरावनो जों फाराग फोरखौ नायनो थाङोब्ला ओ जोंहा दा बुंनो हायो जे गोदोनि समाव जोङो माइ खौ दैज्लां बोथोरावल' गायोमोन मानोना जोंहा माइ गाय बेनि थाखाय गोबां दैनि गोनांथि जायो दा बे ओ दैखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननो जेनबा दैज्लां बोथोराव जोंहा अखानि बोथोर जायो जायबो बोथोराव अखा हायो जेब्ला ओ बे अखाजोंनो जोंहा दुब्लिबारिफोरखौ हाब्रु दैहाब्रु ओ हाब्रु गेल गेलबा ओ हाखौ फोमोननानै ओ माइखौ गायोमोन दा दानि जुगावथ' जोंहा बा दानि समाव जोंहा नु-नुनो मोनो जे आबादखौ बा माइ आबादखौ मावनो थाङोब्ला जोंहा दैज्लां मेसें जेबो खोथा गैलिया बेफोर खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ
औ औ दानि जुगाव जोंहा माइनि खेथि मावनो ओ दैलां मेसेंनि जेबो जोंहा सिमा गैलिया आरो नोंथां दा जोंहा आरैबाय बि जायो ओ दानि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेसिन मेसिनफोर ओंखारबाय जोंहा ओ दैज्लांनि माइ आबादखौ जों गोसो जायोब्ला जों मेसेङावबो मावनो हायो जेराव जोङो मेसे सेङाव मावोब्लाबो जोंनो दै माइ आबादाव जेसेबांखिनि गोनांथि जायो दैनि बे दैफोरखौ जोङो दानि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय दै बो खांग्रा मेसिन वाटार पाम्प होनो जायखौ बिनि जोहै जोङो बरिं गायो बे बरिंनिफ्राय जोङो बा अबेबा जाम्फै फुख्रि दंग' बायदिनिफ्राय जोङो बे दैखौ ओ फोथारसिम दुब्लि बारिसिम लाबोनानै जोङो दुब्लिखौ। फोमोनो फोमोनखांनायनि उनाव जोंहा आबादखौ मावनो हायो आरो। दा बिदिनो जों आ माइनि बिथिङावल' नङा ना गोबां आबादफोर दङ जाय आबादफोरनि बिथिङावबो जोंहा गोदोनिफ्राय गोबां दावगाबोनो हमबाय जायखौ ओ जायखौ जोङो नोजोर होनानै नायहरनो थाङोब्ला ओ बेखौनो बुंनो हायो जे जोंहा गोदोनि सम समाव आबादफोरखौहाय मावनानै ओ फिथाइ मोननो थाखाय गोबाव सम नेनो गोनां जायोमोन आरोना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां औ।
औ औ गोदोनि समाव जोंहा आबाद मावनानै आबादनि फिथाइ आबादनि फसल मोननो थाखा गोबाव समनि नेनो गोनां जायोमोन आरो नोंथां नाथाय दानि समाव जों बेफोरखौ एसे खम नुनो मोन मानो होनोबा जोङो आबाद मावनायाव जोंहा दानि जुगाव गोदोनि ओ गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानायाव माखासे रासायनारि हासार मेदिसिन बायदि बायदिखौ जोङो आबादाव बाहायनायखौ नुनो मोनसै जायनि जाउ खौ जोंहा आबादनि ओ आ जाय माखासे फिथाइफोरा खमनि गेजेरावनो जोंनो मोननो हायो आरो आ फिथाइखौ आरो बाहाय बेबायदिनो जोंहा थाब समावनो जोङो आबादखौ जोङो मावफिननानै फिथाइ लाफिननो हायो आरो।
औ नोंथां
बुं दां
औ नोंथां खोनादों।
औ बिब्ला आंबो आं आंनि मिथिनायखिनिखौ बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथां।
औ औ औ
औ दा नोंथांनिसिम आबाद गायनायनि बिथिङाव फंनैसो सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो नोंथां।
औ औ दे होमब्ला
औ
औ दे होमब्ला
औ दे नोंथां औ